हेलौ अ नोंथां खोनादों खोनादों अ होमबा जोङो दिनै बर'फोरा माबायदि मैहुर खालामनानै जायो अ बेनि सायाव ए से सावरायनोसै होमबा नों थां
औ जागोन नोंथां जागोन
अ होमबा आङो जागायग्रोनोसै नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
औ औ बा जोंनि बरफोराथ' गोदो गोदायनिफ्राय मैहुर खालामदों मैहुर खालामनो मोनदो ओ आथिखालावबो नुनो मोनो गामि गफायाव एसे खमायबाय मैहुर खालामना जानाया गोदो गोदाय जेरैबायदि ओ मैहुर खालामना जायोमोन हाग्रा बंग्रा हाजो हालाव थानानै आथिखालाव खमिबाय आरो बेफोरखौ नुनो मोनला ओ मैहुर खालामनानैब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा सि सिगांथ' ओ बोरला बोरलाबो लानायखो नुयोमोन बोरला ओ थिं ओ सेखा रुवाफोर जंफोर लानानै ओ बेनिफ्राय बा थुल लानानै हाग्रा बंग्राफ्रा ज' ज'यै मैहुर खालामनो थांनायखो नुयोमोन आरो जोंनि ओ बुं थांब्ला हौवा मानसिफोरा थाङोमोन मैहुर खालामनो हाग्रा बंग्रायाव जेरैबायदि सेसा मै
नंगौ
मैसो बेफोर दाउ अ हाग्रानि अमा बायदिसिना जिब ओ जिब जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामहैयोमोन आरो ज'यै ज'यैनो। आरो बे मैहुर खालाम नानै मोननायफोरखौ लाबोना ज' ज'यैनो ओ रानना रानलायनानै जायोमोन आरो जोंनि बर'फोरा अ दाबो बिदिनो जो जोंनि गोबां सेंग्राफ्रा ओ थाङो हाग्रा बंग्राफोराव खाथि खालानि गामिफ्राव हाग्रा थानायफ्राव सेसा होसोनो बाथुल आरि लानानै जंफोर लानानै थखन लानानै बेफोरबायदिनो ज' ज'यैनो थाङो आरो दाबो। आरो गामिखौ आरो ग थ' गोल्लैफोरखो बाथुल लानानै बे बेखौ मैहुर खालामनो थांनायखौ नुयो आरो बिदिनो गो बां जिब जुनार मोनबोयो मैहुर खालामनो थांबोला बेफोरनो जा जायोमोन आरो आरो जोंनि लोगोसे जोंनि ओ आइजोफोराबोथ' मैहुर खालाम मैहुर खालामनो थाङो जेरैबायदि जों ओ बिलोफोराव दैमाफोराव हाखरफोराव ना गुरनो थाङो जेरै- जेखाइ लानानै जेखाइ लानानै गोबां दा अ दाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां बर' आइजोफोरखोनो नुयो। ओ जेखाइ लानानै ना नाव नोंथाङा नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बिलो बा दैमाफोरा ना गुरनो थांबा मा माबायदि ना मोनो बिसोरो
नंगौ नोंथां हागोन औ माने ना गुरनाय बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखागौ माने आरो आथिखालाव आथिखालाव एबा दासान्दिथ' नोंथाङा मिथिखागौ माने गायनाय फुनाय गुरनायनि सम जाना फैखादों बोथोरा औ माने ओ बेबायदिनो नुयो आरो गोदोनिफ्रायनो माने ओ बर' आइजोफोरा माबायदि माने गावनिनो न'नि बा गुबुननिबो लायो आरो जेखाइ खबाय बेबायदि खखा बायदिफोरखौ लानानै माने फुथाराव थाङो आरो फोथाराव थांनानै बेयाव माने बिथांमोना गोबां रोखोमनि ना एबा गांजेमा एबा बेखौ मा होनो ओ खरायखफा होनो जे जोंनिथिं माने बेखौ ओ लानानै फैयो आरो गोबां रोखोमनि एम्फौ मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां
नंखौ अ ओ जेरै इ-इ-इंखावरि मोनो
औ बे बे बेबादिनो माखासे औ दङ गोबां दङ। बेफोरखौ माने ओ बर' आइजो फोरा माने गुरनानै लाबोयोमोन आरो मोजाङैनो माने ओ न'आव गुरनानै लाबोयोमोन बेनि उनाव आरो जोङो नाफोरनि एबा एम्फौ एनलाफोरनि अनगायैबो जोङो साम' साम' खौथ' माने माखासे रोखोमाव मोननो हायो नों थां जेरै मा ने मिडियाम साइसनि आरो गोलाव साइसनिबो दङ आरो आरो बे गिदिर रोखोमनि बे साम' लाद
औ साम' लादाय नंगौ नंगौ
बेखौबो माने लाबोयो आरो लोगोसे खांख्राइ
नंगौ नंगौ
फोर माने बेफोर र' माने ओ गुरनानै लाबोयोमोन आरो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोर खौ गुरबोदों आरो दासिमबो नुयो आरो बेफोर मोनसे मोजां हुदा होननानै आं बुंनो सानो नोंथां मानो होनब्ला माने ओ बै बाजारफोरनि माने बेसेन गोसा ना बा बेफोरखौ जा जास्लायस्लाय माने गावनो गुरनानै गावनो खस्थ' खालामनानै गुरनानै लाबोनाय बेफोर ना बेफोर खांख्राइ गांजेमाफोरानो माने मोजां आरोना
औ अर्गेनिक अर्गेनिक बेफोर जोंनिया
बेबादिनो जोङो ओ साम' लादायफोरखौ बांसिन फोथाराव मोननायखौ आं नुनो मोना ओ बेबायदिनो बिलोफोराव एबा एसे दै गोबां बांसिन थानायावसो मोनो नामाखो
ओ हाखरफोराव मोन मोनो हाखर हाखर आरो दंग' ओ दंग'फोरावथ' बांसिन ए फिसा फिसा फिसा ओ गोलाव गोलावखो मोनो आरो दंग' फोराव साम' गोलाव गोलावखो मोनो दंग'फोराव बांसिन। दगं आरो दैमायावा बाखिस साम' लादाय आरो मिथ मिडियाम साइसनि साम'खो जों हाखराव बांसिन मोननाय थाङो आर'
नंगौ नंगौ माने बेफोर बखौ ओ बर' आइजोफोरा लाबोनानै माने बेफोरखौ ओ नाफोरनि बेलायाव नाफोरखौ मोजाङै लाबोनानै खायनानै बेफोरखौ माने ओ गोबां रोखोमनि जोंनि ओंख्रि मोननाय जायो। नङा होनबा? बेफोरजों माने सङो आरो जेरै मैथाफोरजों एबा बाथोन एबा गोबां रोखोमनि सङो। बेनि उनाव ओ साम' लादाय फोरनि खोथा बुङोब्ला साम'फोरखौ बांसिनै सबायजों जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेनि खलथाखौ गारनानै बेखौ एरख'नानै माने साम'खौ एवनानै जायो बा भाजिनानै जायो। बेनि उनाव आ रो लादायखौ बांसिनै एरख'नानै ओ फिसा फिसा हानानै बेखौ मैथाजों आरो फाजिनानै गोबां जायो आरो
न
औ। बेनि बेनि उनाव गोबां माने बर' आइजोफोरा बेबा दिनो गोदोनिफ्रायनो लाबोदों गोरनानै आरो जाहोयोमोन आरो जायोमोन आरो बेनि उनाव आरो जोङो ओ खुसिया बेबादिनो गोबां माने ओ मोननो थाङो आरो जि
नंगो नंगो दा दाबायदिथ' अ दाबायदिथ' दैज्लाङाव जोङो दा खुसियाफोरखौ आङा गुदुंनि फोराव ओंखारबोनाय नुयो खांख्राइफोरखोनो खांख्राइफोरखोबो बेफोरखौ ओ जेखाय लानानै गुरनो थाङोब्ला गोबां बिबांनि मोनो। जेरै मावा ना ओ फिथिगि ना, खावै ना, सें ना, गोरि ना, मागुर ना। बेफोरखो दा गुरनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि मोनो आरो जोङो फोथारफोराव उम।
बेबादिनो माने गोबां ओ मैहुर खालामो आरो जिब जुनारफोरखौ। ओ दायो माने एसे खम नुयो नङा होनबा नोंथां?
अ खम जाबाय आथिखालाव खम जाबाय आ आथिखालाव बिलो हाखर बारा गैलियाना। जोंना दुब्लिफोर दुब्लि फोथारफोरा बारा गैला बेनिखायनो एसे खम गुरहैनायफोरखौ नुयो आरो गोदो गोदायथ' जों बांसिन सुबुंफोराथ' जों ओ जोंनियाथ' मैहुर खालामग्रा होनबा ना मैहेर खालामग्रा होनबा जोंना जेखाइ खबायाथ' थाखायो बर' आइजोफोरनिया। लोगोसे हौवा माहारियाथ' जों सेन सानायखौ बांसिन नुयोमोन, गोदो सेन साना दोननायफोरखौ। आथिखालाव एसे खमायबाय सेनफोरखौ बानायग्रा मानसिफोराबो गैलियाना बारा। बेफोर खौ बानायनो रोंलिया, बेफोर गैलि सेनफ्रा। आथिखालावथ' बांसिन बांसिन बेफोरनि अनगायै लाङि जे सानायखौ नुयो आरो जों
औ नोंथाङा थारखौ बुंदों औ माने आङो जेनि खोथाखौ बुंनो ओ बावदों आरो। आइजोफोरा माने गोबां बेबायदि बिदि ओ दैमा एबा एसे बिलोफोराव जे लानानै थाङो आरो नाफोरखौ मैहुर खालामनानै लाबोयो, माने औ माने बेयाव फोथारनि बायदि गुरनो नाङा आरोना जेखौ बियो मुस्रि नालाय बेखौ माने दैयाव गारस्रबनानै दोननानै बेयाव माने नाफोरा फैयोब्ला बेखौ दैखांनानै लाबोनानै लाबोयोमोन आरो आइजोफोरा।
नंगौ नंगौनो।
आरो आस्राखौ माने हौवाफोरखौ बांसिनै आस्रा लानानै ना बोननो थांनायखौ नुनो मोनो, आस्रा आरो बोरसि नंगौ।
जोंनि दाबो जोंनि बर' बर'फोरा आस्रा जेखो लाना दैमा हाखर बिलो दाबो दै दैमाफोराव दै एसे बारिबानो जों आस्रा जे लानाय था आ थांनाय सारनायखौ नुयो आरो जोंनि बर' हौवाफोरखौ बांसिनानो।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो थाङो आरोथ' जोंनियाथ' दा आथिखलावथ' बांसिन मैफोरखो मैसोफोरखो हाग्रा मोननो थांला नाथाय खाथि खाला हाग्राफोराव ओ ओ ओरैनो खहाफोरखौ लोगोसे जोंना मा बुङो बि फोरफोरखौ अमा हाग्रानि अमाफोरखौ बांसिन मोननाय थाङो आरो बेफोरखो मैहुर खालामनो थाङो आरो जोंनि हौवा माहारिया
नंगौ
आरो बे बेफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौबोथ' आथिखालाव न' नखरारि सलायनो हो ना गुरनानै फाननायखौ नुनो मोना आथिखालि हाथाय बाजारफोराव जेरै साम' साम'फोरखो फालांगि खालामै फाननो थाङो आर'
माने बेफोर ओ गुरनानै लाबोनानै ए बा ओ जेयाव एबा बेफोरबायदि नाखौ दैखोनानै लाबोनानै माने आइजो फोरा गोबां फोराननानै दो दोनो आरो नोंथां औ बेफोर माने औ बेफोरखौ औ फोराननानै ना गोरान बानायनानै जायो आरो फानोबो आरो बेफोरखौ फाननानै माने ओ रां आरजिनो हायो। बिथांमोना। बेबायदिनो बिफोर बेफ गुरनाय नाफोरखौ बांसिन मोनो नालाय। ओ दायो दाबो मोनो। बांसिनखौनो गोबां माखासे जायगाफ्राव बेबायदि बेफोरखौ माने फोरानना नै माखासेया ना गोरान हिसाबै फानो आरो माखासेआ माने ना नाफाम सौनानै दोनो नोंथां औ बे बो
नाफामखौथ' जोंनि बर'फोरनि जोबोर जाग्रा बुंनो थांबाथ' बयनिबो न'खराव ना माथ' थायो। गोदो गोदाय नुयोमोन आथिखालावसो ना नाफामफोरा खमिबाय गोदो गोदायाथ' बयनिबो न'खरावनो नाफाम थायोमोन आरो बानायना दोननाय नागाराननि
नंगौ नोंथां नाथाय माने ओ दासान दिथ' बर'फोरखौ एबा ट्राइबेलफोरखौल' नङा माने गोबां सुबुंफोरखौनो माने नाफाम एबा ना गोरानफोरखौ जानायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो
नंगौ नंगौ नोंथां।
बयबो मोजां मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
अब्ला दिनै दोननोसै नामा नोंथां
समा जाबाय जों दोनथ'नोसो ना नोंथां दे